अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा माबाफोर मावगासिनो नामा?
दाथ' जेबो मावाखै आं ओरैनो दंथ'यो ।नोंथांङालाय?
आंबो नै ओरैनो दंथ'यो। नोंथाङा जुदि ओरैनो दंथ'योब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदं सानदोंमोन
अ अ हागोन दे मा आयदानि सायाव सावरायनो?
अ आङो। जोंनि आयदायानो जाहैबाय जों गोदो ओ ओमफ्राय दानि जोंनियाथ' इसेबां साख्रि बाख्रि गैयामोन नालाय
औ।
गोदोनि समाव माने दानाय ओ माबायदिहाय जायोमोन बा माबायदियो संनाय जायोमोन
औ नोंथांनि नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनायाखै थाबथानाय बादि खोनागासिनो।
अ खोनाबायना एबार?
औ औ एबार खोनाबाय।
औ माने गोदोनि समाव जे जोङो। माबायदियहाय जोङो आदारफोरखौ जोङो नागिरनानै जायोमोन जामुं आदारफोरखौ माबोरैहाय जों थांनानै थायोमोन
अ औ
मा मानिफ्राय नागिरनानै मिथिंगानिफ्राय मोनाय गोदोनि उ।
औ।
औ नैबेफोरनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
अ अ गोदोनि - गोदोनि सम बुङोब्लाथ' गोदोहाय गासैबो बुस्थुफोरखौनो जोङो जोंथ' नङा माने जोंनि। आबै आबौ बिसोरो न'आवनो बानायनानै न'आवनो आबाद मावनानै नै बा न'आवनो मैगं-थाइगं गायनानै बिसोरो बांसिनै जायोमोन हाथाय बाजार नि बे मुलि होनाय बेफोरखौ बायालासे बिसोरो न'आवनो फ्रेस फ्रेस बिदि जायोमोन आरो। ओमाय बुंनो थाङोब्ला जेनेबा संनायनि खोथाखौनो बुंसै बिसोरो बांसिनै गेस बाहायालासे बिसोरो। बनजोंनो अर जलायनानै संनानै जायोमोन।
औ औ।
ओ आरो बांसिनैनो बिसोरो थावफोरखौहाय खम जायोमोन।
औ औ आरो मस्ला मस्लिनि बाहायनायबो बारा जानायखौ नुनो मोना।
औ औ। आरो जेनेबा संनायाव। बिसोरो अराव लासै लासै गोबावैनो संनानै मोजाङै फोमोननानै जायोमोन। नाथाय दानि समाव जोङो गेस बाहायनानै। जोंनि जाग्रा जामुं दसे समावनो मोनो। बा बिराद स्पिदै सङो जोङो फिफटिन मिनिटस बिदिनो गेस। जेरावनो मोनो गोदोनि समाव अराव संनायमोन नालाय गोबावबो लायोमोन आरो मोजाङैबो मोननानै फोमोननानै जायोमोन आरो।
औ औ ओ। जेरै जोङो गोदोनि समाव माखासे ओ जोंनि जा आदार बा मैगं गं थाइगंनि बेफोरखौ जोङो खोनानो मोननायाव माने न'फोरावनो ग्रोम ग्रोम बायो। प्रमाने जोङो गायोमोन आरोना। औ नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां खम नुनो मोननाय जायोन ना नैफोर मावनायफोरखौ।
गायनानै मावनाय बेफोरखौ। खम नुनाय मोननाय जायो दाथ' बहुदनो।
औ। आरो आङो खोथा गोसोखांदों आरो जों सिगां जों एसे उन्दै उन्दै समाव जों नुयोमोन। ना ओ जोंनि दि जोङो खुमब्रा फिथाइ थायोमोन आरोना। खुमब्रा फिथाइ था बिफां गायनानै फिथाइफोरखौ जों खुमब्रा फिथाइ खो जों माने बेयाव नुनाय जायो नाथाय आथिखालखौबो जों नुनाय जायो।
औ नोंगौ।
माखासे जोङो जेरै ओ सिगांनि समाव नाहाम मैहाम थांनायनि बेफोर माने मिथिंगानिफ्राय आदार बुथ बुथुमनाया माने बांसिनमोन आरो ना।
औ
ओ समजों लोगोसे माखासे नैबफोरो माने आखुफ्रा माने
खालायनो हमबाय औ औ
जेरै दा ओ बांसिनानो जों सिखार खालामनानै जानायखौ जोङो दानि बेखौ नुस्रा खालानो।
औ औ।
गोदोनि समाव बेखौबो जोङो जोंबो नुवाखै अब्लाबो माने खोनायोमोन। मोन आरोना आबै आबौमोन औ सल'बाथा खोनायोमोन खोनानायखौ बे बिदि ओ
औ
बायदिसिना हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ माने सिखार खालाम मैगं
औ आरो गोदोनि समाव आबै आबौखौहाय मानि बिसोरो मस्ला मस्लि बेफोरखौ बहुत खम जायोमोन ना
औ औ
नाथाय दानि संनायावथ' मस्ला बेफोरखौ होआबानो जाया पेकेटनि मस्ला आरो बांसिन चिलि पाउदार जायनाखि जोंनि देहानि थाखाय खहा खालामो चिललि पाउदारफ्रा जेरै जोंखौ गेस जाहोयो उदैनि प्रब्लेम खालामो गोदोहाय बिसोरो जायोब्ला मानि न' आवनो सिलपाता माने मोनथियोना नोंथांङा
औ - औ - औ मिथियो मिथि नोंथां
हुननानै जायोमोन आरो गोदो खोनानो मोननाय बायदि जेब्ला सिलपाताव उननाय मस्ला मस्लिफ्रा बांसिन देहानि थाखाय साबसिन जायोनो
औ आरो गुबुननि हाथाइनिफ्राय लाबोनाय जायामोन नालाय ना बैफोरो
औ
औ
नैबेफोरनि थाखायनो माने गोदोनि समाव बेमार आजारफ्राबो खम जायोमोन अ दानि माखासे बेमार आजारखौ नुनो मोननाय जायो जेरै हाथाय बाजाराव
औ
बांसिनानो दानिया मा थाब थाब मैगं बा आबादफोरखौ बेफोरबायदिनि थाखायनो रासायनारि माखासे हासारफोर औ - औ बाहायनायखौ नुनाय जायो ।
औ
बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि देहायाव माने बांसिन बेमार आजारफ्रा जानो हमो औ आरो जोंङो सिगांनि समावहाय बेफोरो गैयामोन माखासे जोंनि खम आरो सिगांनि समाव फरायनाय लिरनायबो बारा गैयामोन नालाय माने जानांगौ बुथुमनानै दिनैनि
औ नोंथांनि आवाजखौ मोजांङै खोनानो मोनाखै
हेलौ
हेल'
औ खोनादों।
नेटवार्क प्रब्लेम नामा?
औ हेल' खोनादों?
औ बिराद थाब थागासिनो।
अ नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा एसे।
औ औ आरोबाव गोदोनि समाव जेनेबा आबै आबौमोनहा खालि दा लि ओंखाम लाइ लाफा बिदिनो गोथां मैगंफोरखौ बांसिन जानाय नुयोमोन ना।
औ औ
नाथाय दानि जुगाव आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिन नुदोल्स पिज्जा बेफोरखौ ट्राय खालामो नंगौ ना नङा?
नंगौ नंगौ नोंथां औ।
जायनि जाउनाव बेमार आजारफ्राबो बहुद जानो हमबाय
औ
टाइम टेबोलनि खोथा बुङोब्ला खुनु थिग टाइम टेबोल गैला आरो जानायफ्रा
नंगौ नंगौ औ।
नाया लेट जानोसै आरो दाइन बाजि बिदियावसो फुंनि जामुंखौ जानोसै आरोबाव बे सानजौफुनि जामुंखौ जायो जानाय टाइमाबो बिराद लेट जानोसै एकथा दुइथा बिदि जानोसै जायनि जाउनाव देहाफोरखौबो लेथ्रा मोनो आरो बिदिबा
जानाय
औ
गाव गावनि देहाखौ जोथोन लायो आरो जानायनिफ्राय सोमजियो
औ
आरो जोङो माखासे न'आवनो सिगांनि समावहाय जोङो माखासे ओ दाउ हा बा बेफोरबायदि बो बांसिन नोंथां माने ओ थाइ बाजारफोरनियाव जों दा जेरै बायना जायो नै बेबायदि जोंनिया बायना जानांगौनि गोनांथि गैलेया
औ औ नंगौ।
खौथ' जोङो दासिमबो नुनो मोनो अब्लाबो माने खम जालांबाय आरोना। गोबाङैनो खम जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओ सिगांनि समावथ' जोङो हांसोफोर बा ओ दाउफोरखौबो जोङो ग्रोम ग्रोम नुनाय जायो मोननाय जायोमोन।
औ
न'खरफोराव जोङो थायोमोन होननानै जों खोनायो आरो उन्दै उन्दै समाव जोङो नुबोनायबो जादों।
औ
नाथाय दानिया जोङो बां सिनानो खम नुयो सोरनिबा न'खरावथ' माने थास्रायाखौनो होनना आरोना।
औ औ औ नंगौ।
औ बायनानै जानाङो दानिया ओमफ्राय गोदोनियाथ' बेबायदि बायनानै जानांगौनि गोनां थि गैयामोन।
औ मानोना न'आवनो थाखाजोबनोसै नालाय गोदोनिया।
औ औ आरो जोङो दानिया बांसिनानो नु माखासे ओ जेरै अमाफ्राबो गोबाङानो जोंना मुलि होनानै
औ औ
जायनि जाहोनाव बियो गोबां बेमार जा आवबो बेमार जानो ओ बेबायदि जायो आरो फानहैयो होननानै बेफोरखौनो फानहैनो फैयो आरोना हाथायफोरावबो जोंनिया देहाखौबो जोङो बोरैबा मोनो आरो जुदि न'फ्राव अमाफोर थायोब्ला माने बेफोर अमाफोरनो होफायोब्ला माने अमायाबो जों नाथाय गोदोनि समावथ' नै बेफोरबायदि मुलि रासायनारि मुलि बा दि जुनारनो
हेल'
हेल'
औ
औ खोनादों?
बारा मोजाङै खोनानो मोनासै नोंथां।
औ औ नेटनि एसे प्रब्लेम जागासिनो खोमा आंना।
औ औ समाबो जाबाय अब्ला बिदिबा दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे गोजोन्थों।
थाबाय दे।